हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
औ हेलौ। हेलौ। हेलौ, औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ, खोनादोंना नोंथां?
बिराद लासै लासै खोनादों
औ।
नोंनि माथोखो।
औ औ, दा खोनाबाय दा नोंथां?
औ खोनानायालाय खोनादों ओमफाय बिराद लासै खोनादों माने।
औ औ औ दा औ दा नोंथाङा बोरै दङ?
मोजाङैनो दङ नै। नोंथाङालाय?
आंहाबो मोजाङैनो दोनथ'यो नोंथां।
अ औ।
दा नोंथांमोननिखै बोथोरफोरा माबोरै सोलिगासिनो नोंथां?
जोंनिथिंथ' बोथोरा दासान्दि नै बिराद गरम बिराद गरम होदों। औ।
ओरैनो औ जोंनिखैबो इसे गरमानो नोंथां। दा इसे अखा दोमैनायखाय इसे थान्दायै जानानै दंथ'यो
ओं
दा नोंथांमोननिखैलाय माइ गायनायफोर जाबाय नामा नोंथां?
माइ गायनाया औ औ गायजेनबाय माखासेफ्रा माने गाय ओ गायहांदोंसै आमफ्राय ओ जायगा लाना जायगा माने ओम जेराव अखानि दै अखानि दैजोंनो आबाद खालामो बिसोरनि जायगाफ्राव माने जेराव दै मोननो था खाय दंग' फोर बिदि राहा लामाफोर गैया बिसोरनिया माने इसे ओ दास सिमबो गायजेननो हाथ'वाखै खोथिया फोनानै दोनदों बेबायदि जानानै दंथ'यो
ओम ओमफ्राय जोंहा जोंनि साइड खैजा बो बिदिनो सोरबाबा गायबाय सोरहाबा बिदिनो दंथ'यो दा अख खायाबो ए एखमबा हाया एखमबा हायो गोजौ जायगाफोराव दैया थाया ना लाय
औ औ
जायगाफोरनिया दा हाया गोरान जाना दङ दै मोना बेखायनो जोंनाबो जोंनि साइडखै सोरबाबा गायबाय सोरबाबा गायाखै बेबायदि जानानै दं आरोना नोंथां औ
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथां
ओ बुंनायाथ' दायो माने ओ नोंसोरनिथिं नोंथांमोननिथिंथ' दायो माइ आबाद खालामो नङासै होमबा दा बेखौ माइ आबादखोहा जेनेबा ओ मा मा मा मा माइखौ बांसिन आबाद खालामनाय जायो नों थांमोननिथिं फ्राय आरो। माबोरै खालामनाय जायो माइ आबादखौ नोंथांमोननिथिं इसे।
औ औ नोंथां आं दा जोंनि। खै माइ आबाद खालामनायाव जोंहा। ओ बंगबन्धु होननाय आरो माइसालि माइ। आरो दा मा होनो। ओ रन्जित आरो माइब्रा माइ। जोसा माइ बेफोरखौ खालामनाय जायो आरोना नोंथां दा बिनि अनगायै। बो सोरहाबा सोरहाबा गोबां गुबुन रोखोमै जाहाथे। ओ गोबां गोबां रोखोमनि माइफोर दं ना।
औ औ।
बेजों बेखौ खालामनाय जायो नाथाय मेन ओ गोबां। मानसिफोरानो सुबुंफोरानो रन्जित बंगबन्धु बे। ओ माइसालि माइ बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो ना नोंथां। माइब्रा जोसाफोरखौ खालामो थेवब्लाबो एसे खम बिबाङै खालामनाय जायो। दा। माइ आबाद मावनायनि गुबै प्रसेसनो जाहैबाय जोंहा। माइ बेगर। दा माइ बेगरखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै। सानबा सानसे बा साननै सानथामसो सोमनानै दोननानै बेखौ। ओ दैनिफ्राय बोखांनानै। जोङो बेखौ खोबनानै दोनथ'नाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा बेरहरो।
औ औ।
बिनि उनाव अखानि दैजोंबा दैमा दैसा दंग'फोरनि दैजों। जोङो हाखौ गिसि खालामनानै बेखौ हाल एवनानै। जोङो हाखौ हाब्रु होनां हास-हा। खालामनाय जायो नोंथां दा बिनिफ्राय। जेला हाया हाब्रु गोनां हा जायो अब्ला। माइ बेगरखौ जा गाजा बेरनाय माइ बेगर। बेखौ जोङो सारनानै होनाय जायो आरो सार। ना होनायनि उनाव बिदिनो साननै सान। थामसोनि उनाव गाजा बेरनाया खिलिजेननो हमो नोंथां। बेनिफ्राय सप्तासे बा सप्तानै सप्ताथामसो उनाव। ओ खोथियाया जेब्ला गोजौ गोजौ जाबोयो। सोमखोरै फुजानाय महर। फोर जायोब्ला बेखौ जोङो फुनाय जायो आरो बे फुं। बे खोथिया रजुफुबाय थानाय समसिमहालागै जोंहा जेराव माइ गायगोन बेखौ। जोङो ओ फार्स्टआव खाराय होयो। खारायनाय फार्स्ट हालएवनायखौ खारायनाय बुङो नङा होमबा नोंथां। दा खाराय होयो सामार होयो बर' होयो आरो बि। दिनो फोमोननाय। मथा मथि खननै बा खनथाम स्टेपहालागै जोङो। बेखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों हालौनाय जायो आरोना नोंथां। नांगोलजों जोङो सिगांनि समावथ' जों नांगोलजों मोसौजों हालौवोमोन ना नोंथां। दा मोसौ। सौ जों हालौनाय स्टेबआव जों थाङोब्ला बे जों मथा मथि खनब्रै बा खनबा। हालागै हालएवनाय जायो आरो। ना जाहाथे हाया मोजाङै गुरै जायो दा। दाथ' जोंहा मेसिन ट्रेक्ट'र फैबाय नोंथां बेनिखायनो ट्रेक्ट'रजों हालोवोब्ला जोङो खननै ओ खननैयावनो जोङो डाबोल डाबोल मारिनानै बा खनथाम मारिनानै जोङो हाखौ गुरै खालामनो हायो आरो ना
औ औ।
खौ बिबायदि फोमोनखांनायनि उनाव जा खोथिया फुनानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो बेयाव गायहैनाय जायो आरोना नोंथां गायखांनानै जों हा बेयाव इदिनो थोजासे बिबाङै जोङो दै खौ नायै नायै होबाय थानांगोन बेबायदिनो जोङो जोथोन लानानै बा एखमबा हासार होनानै इउरिया होनानै नांगौ खुसिबां जों माबायदि हासार नांगौ बेखौ होनानै जोङो माइ आबादखौ फोथांनाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो द' दाननि उनाव जोंहा जेब्ला माइया गोजौ गोजौ जानानै खिलिगोन ओंखारगोन बेनि उनावबो जोंहा एम्फौ जानायनि मोनसे गिनाय थायो दा बे एम्फौ जायो नामा बेफोरखौ नायनानै जोङो एम्फौनि मुलिबो होनाय जानांगोन। थिग बेबायदिनो जोङो गोबां जोथोन लानानै जोङो माइखो आबादखौ मावनाय जायो आरो। ना नोंथां बिनि उनाव जेब्ला फाइनालि माइआ ओंखारनानै माइ बिदां ओंखारनानै मोनगोन अब्ला जोङो हानानै बेखौ मारा होनाय जागोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो माइ आबादनिफ्राय माइरं बेबायदि मोनसिगोन जोङो।
औ औ मोजाङानो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय माने जोबोद ओ मोजाङै फोरमायलांबाय ओ जिथु माइ आबाद खालामनाय बिनि सोमोन्दै आरो लोगोसे मा मा माइ आबाद खालामो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय ओ जोबोद मोजां मोनदों नों थाङा जिबायदि ओ गोरलैहै बुजायनानै खोन्थालांबाय ओ मानि आंहा इसिबां माब्रै खालामो माइफोरखौ बिनि माने इसेबां आं मोजां मोनथिया बिनिखायनो नोंथाङा जिबायदि ओ बुंलांबाय बिनिखाय आं मोजां मोनबाय आरो बिनि अनगायैबो ओ जोंनिथिंथ' माइ माने दानिया फोनानैबो ओ माने गायनायनि सोलाय फोना फोदोंबो आरो ओमफाय नोंथांमोननिथिंलाय बेबायदि फोदोंना फोआखै दायो?
दा बेबायदि फोनायनिबो स्टेप दङ' नोंथां दा जोंहा बे फोनायखौ होनो ओ आं मुंखौ बावबाय नोंथां। नाथाय माबा मोनसे मुं दंमोन बेहाबो बेखौ जोङो डाइरेकयैनो फोनानै बिदिनो एसे बांद्राय गोब ओ माने रोजा फोआलासे गोबोंयैनो फोनानै जोङो बेखौ फेदेरनाय जायो बेबायदि फेदेरोब्ला जोंहा माइआ माने खोथिया फोनायाव जेरै थायो बेबाय दिनो थायो नाथाय एसे गेसें जायो आरोना नोंथां ओ गेसें जानायहायलाय जोंहा माइ बिदां ओंखारनाया एसे खम जायो बेखौबो जोङो जेब्ला माइआ गोजौ गोजौ जायोना नोंथां
औ।
हेला जोङो ओ माइ ओंखारनायनि मास से दान सिगां जोङो बेखौ फुनानै गायफिननाय जायो नोंथां सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबाबो बेबायदिनो दोनो। नाथाय बेबायदिनो दोनोब्ला माइ माइ बिदाङा एसे खम ओंखारो नोंथां। बेखायनो जोङो बेखौ फुनानै गायफिनोब्ला ओ माइनि जा गस साहा जा बिफां बियो गिदिर गिदिर गोबाङैनो मोनसे बिफाङावनो जोङो गोबां माइ बिदां मोननो हायो बेबायदि खालामोबा नोंथां नाथाय बिनि प्रसेसा एसे गोलाव जाहैयो आरोना उहु
औ
औ मानो होनोब्ला औ नोंथां औ मानो होनोब्ला जोंहा नै जाय बोथोराव जोंहा माइ गायनाय माइ फुनाय बेबायदि जागोन बे समाव जों बेखौ फोनानै दोननानै उनाव माइ गायख्लांजोबोब्ला जोंहा दुब्लि गेजेराव हालेवनो थांनो थाखाय जोंहा लामा मोना जागोन मानोना माइआ गुबुनफोरा माइखौ गायथेनानै दोनजोबोब्ला नोंहा जुदि दुब्लि गेजेर जेराव हा थायोब्ला बेयाव थांनो थाखाय जोंहा लामाया गैया जाहैयो बेबायदि जायो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जायफ्रा लामा सेरनि हा दङ बेफोराव सुबिदा गोनांफोरा औ औ
दायो माने ओ औ औ बिबदि नोंथाङा जे बुंलांदों बेबायदिबो ओ गायो गोदोनि समाव गायो होननानै बांसिन खोनादोंमोन आरो। दाथ' बेफोरबायदि बांद्राय गायनायखौ खोनानो मोनलिया ओमफ्राय आरो जायो माने गोदान है माने जोलै फैदों होनना बुंदों आरोना बे माने ओ जेसेबांखिनि गायनानै मोनो बिनिख्रुइ मान एसे खम मोनो होननानै बुंदों आरो फोनायाव न नाथायबा गाय गायोब्ला माने बुहुत खरसा बारा दङ रुवानिनि खरसा आरो बि नि अनगायै खोथिया फुनाय माने ओ ओ नायोब्ला माने उ खरसाया गायोब्ला बांसिन थाङो थेवबाबो माने माइखौ एसे बुरजा मोनो थेवब्लाबो खरसेयाव बांद्राय थाङो होननानैहा माने जोंनिथिंथ' बांसिनानो ओ गाया। फुनानै गायालासिनो दडाइरेक्ट फोदों आरोना बिबायदि खालामनायसो दायो बांसिन जालांदोंसै।
औ मानो होनोब्ला दा नै जोंहा मावग्रा दांग्राफोरा खम जालांबाय गासैबो खामानियाव बेस्थ' थाजोबो दुब्लियाव आबाद मावनायनि बेलायाव जोंहानि मावग्राफोरा खम जाबाय आरो मावग्रा खम जानायनि थाखाय जोंहा जायफोर ओ साफा सानै मावग्रा दङ बिथांमोनहाबो ओ ओरैबा ओरै अबाव मोनसेयाव माव जेननो दा बेसेना बारा जाबाय बेबायदिनो मावग्रा खमनि थाखाय जोंहा बेसेना बारा जालांबाय आरो जायफोर हा हा एसेल' दङ बिसोरहा बेबायदि सोरखौबा ओ हाजिरा लानानै मावोब्ला बिथांमोनहा माने खहा जानाय बायदि जाहैयो मानो होनब्ला थोजासेबां हा गैया जायोना।
औ औ औ नंगौ औ औ औ बिदि मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै जि ओ मोजां बाथ्रा ओ आरो नोंथांआ जि बिदि मोजाङै बुंलांबाय गोजोननाय मोनबाय। बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ' जासिगोनदां ना?
औ नोंथां।
औ औ दे हामबायसै बिदिब्ला।
औ औ साबायखर थाबाय।